औ नोंथाङा दा फ्रि दं नामा
औ आं फ्रि
आ मा ओंख्रि जाखो दिनैलाय
दिनै ओंख्रिया माबासोमोन आलुजों ना ओमफ्राय पटलजों अमा बेदर
औ खबरफ्रा ओरैनो मोजां दङना नोंथां
अ मोजाङानो नोंथांनालाय ओंख्रिया मामोन मा ओंख्रि जाखो
औ जोंना हाल आलुजों थाइबें ओमफ्राय नाथुर नाथुर गोरानमोन
औ नोंथाङा मोजाङै दंदा
औ मोजां ओ नोंथांजों मोनसे बाथ्रा रायज्लायनो सानदोंमोन
अ दे बुंनाय रायलायनो हागोन दे बुं
औ ओ दा दाथ' दैज्लां बोथोर गायनाय फुनाय सम नङा होमबा औ दैज्लां बोथोर ओ गोदो - गोदायनिफ्रायनो जों बर'फ्रा
औ
मा मा बायदियै माइ दैज्लां बोथोराव माइ गायोमोन माइ गायगासिनो बेखौ एसे फोरमायनो हागोन नामा?
अ बो बुंनो हागोन नोंथां आं
औ दे
अ बर' हारियाथ' सा सानजा भारतनि गुबै थागिबि हारि जाबाय नालाय
औ
बेनिखायनो बर'फोरनि गुबै राहा लामायानो जाबाय आबाद मावनाय
औ
आबाद मावनायजों लोगोसे बर'फ्रा गोबां आयदायाव माने बाहागो लायो
औ
खार खालामनाय बायदिसिना नोंथाङा दा आबाद मावनायनि सोमोन्दै बुंदों नालाय आं आबाद मावनायनि सोमोन्दै खिथानोसै दैज्लां बोथोराव बर'फ्रा माने आबादखौ माइ- माइ माइखौ गायो माने आदार जानो आदार नांगौ जानायलाय बे आदारखौ माने गिबियावनो जोङो हायाव हाखौ हालेवनानै लाग्रोबाय,
औ
उनावहाय मा माइखौ गायगोन बे माइनि माइरंखौ दैयाव सोमनानै दोनो सप्तासेसो, माने माइखौ आरो ओमफ्राय बेनि उनावहाय हालेवखांनाय हायाव बे माइखौ फोनानै होयो हा
औ
बेनि उनावहाय खोथिया रज'बोयो, ओमफ्राय बे खोथियाखौ माबानानै फुनानै बिदिनो हालेवबाय मा बाय हाखौ फोमोननानै गायो आरो, ओमफ्राय खोथिया फोनायखौ नोङो जेनेबा सप्तासे एबा मास मोनसे बेबायदि नेनांगौ जायो ओ ओमफ्राय जौनो नो थाखाय औ जौनो थाखाय जेबा नों हासार फोर होहोयोबा थाब जौवो आरो
औ
ओमफ्राय हासारबो होआबा एसे गोबाव नेनांबाय
औ
बेनि उनावहाय बिदिनो गाजा-गोमजा गामि गं सेनि रायजोफ्रा माने सावरि हिसाबै फाला बदल गायलायनाय जायो आरो।
औ
ओमफ्राय बिदिनो गायखांनानै जोबथा खेब गायनायाव माने दब्लायसे बा दब्लायनै आग्लायनाय समाव खनासे जायगा लानानै बेवहाय मोनसे गल - गल माबा गायखनो आरो माइखौ ख्रि-ख्रि गायख'नो बेखौ बरफ्रा माने बाख्रि गायक गयखननाय होननानै बुंङो।
औ
बे बाख्रि गायखननाय समाव माने सोरबाया नोंजों रायलायबाबो बे गायग्रा मानसिया नोंनो माथो होफिननाय नंङा आरो सिरि सिरि गायो माने बर' फोथायनाय बायदिबा बेयाव सोरजोंबा रायलायोबा माने लोखिया थाया जाहैदों
औ
ओमफ्राय बिनि उनावहाय गायखांबाथाय बिदिनो हाल जांख्रानि मुङावहाय हाब्रु फुनलायो आरो। हाब्रु फुननानै एदावलायो हाब्रुजों खुबैलायो ओमफ्राय गायखांनानै थां नआव थांनानै दुगैस्रां-लोबस्रां आरामनो माबाबाय ओंखाम-ओंख्रि जेनेबा जाहैबाय
औ
सावरि हिसाबै नालाय बेवहाय ओंख्रिफ्रा जागोन माने ट्रेडिसनेल दोरोंङारि ओंख्रिबो थायो ओ बिदिनो दालि ओंख्रियाथ जेनेबा ट्रेडिसनेलाव गोलैला, होनोमबाबो बेखौ थागोन ओमफ्राय अनला ओंख्रिबो थायो, दाउ, अनलाजों दाउ, नारजिफोर थायो, जोगोनार लाब्रा गोबां बायदि बायदि माने लास्ट माबा खालि सावरियाव बिदि जाहोयो आरो नोंथाङा ओमफ्राय बेनि सोमोन्दै माबाफोर फोरमायबावगोन नामा
ओ बेनि सोमोन्दैथ' आं फोरमायनो जेबो सानला नोंथांनाव मोनसे सोंबावनोसै आं नोंथांनि नोंथांमोनिखि दासान्दि मा मा माइखौ गाय गायगासिनो दं
अ' जोंनि साइदआवथ दासान्दि बिदिनो फरिमल गायो माइब्रा गायो ओमफ्राय बायसमुथि गायो आरो
औ
आरो गोजां बोथोरावबो बिदिनो गुबुन हादोरनिफ्राय फैनायानो बे माइआ एरिमाइ होननाय बे माने बा गोजां बोथोरावबो बेखौ गायनाय जायो आरो बुंनो थाङोब्ला जोंनि साइडआव दा बार मास माइ गायो होनजायो
बे ओ गोजां बोथोराव जि बे एरिमाइ गायो बे एरिमाइखौ माबोरै माबोरै गायनाय जायो ना दै गैयालासिनो गायो ना दै होनानै गायनाय जायो
बे माइखौहाय माने फोनाय जायो हायाव
औ
फोनानै ओमफ्राय खोथियाखौ फुबाय खोथियाखौ जसान्दि नेनानै ओमफ्रायहाय गायनाय जायो माने दै बेखौ दै एसे एसे होनांगौ बेयाव बांद्राय माने दै नांबाय थाया आरो बेयावहाय
औ
गोरानैबाबो बे जायो हारसिंनो
औ
उम
ओ नोंथां नोंथांआव माइ गायनायजों लोगोसे ओ नोंथांमोननि ओनसोलाव दा मा मा आबाद मावनाय जायो इसे फंनैसो खिथानो हागोन नामा
जोंनि ओनसोलावथ' दा माइ गायनायजों लोगोसे बिदिनो थारुन गायो। ओमफ्राय फाथो गायो। आरो ओरै बेथ' माबा जाहैबाय थारुन फाथोथ' फसल होनायसो जाहैबाय बियो ओमफ्राय ओरैजाय गय बिफांबो जेनेबा बेखौथ' फसलाव गोलैला बियो
औ
गय बिफां गायो आरो थालिर बिफां गायो।
ओ ओ थालिरखौ ओ माबायदि जायगायाव गायनाय जायो? नोंथांमोननि नोंथाङा गायफेरबाय नामा?
औ थालिरखौ आं गायफेरबाय थालिरखौ माने बेयाव दैखौ नांगौ जेनेबा फार्स्ट टाइम गायनायावहाय थालिर बेदरखौ मुलियाव सोमो माने मुलियाव सोमनायनि जाहोना बिनो थालिराव माने बायदिसिना एम्फौ एनला अरनो हायिनि थाखाय। थालिर बेदराव मुलि सारो बेनि उनावहाय ओमफ्राय हायावहाय माबा दुरुं बोनानैहाय लाइन खालामनानै आराम गायो आरो ओमफ्राय बेनि उनावहाय थालिरा एसे जौबाथाय हासार होबाय हासार होखांनायनि उनावहाय दैबो सारो बेखौ मिसिंजों माने दै गैयाबा बेयो थालिरा मोजां जाया नालाय। बेनि थाखाय ओमफ्राय एम्फौ जानायनि मुलि सारो। थालिर माबाया ओमफ्राय। मैखुना ओंखारबोबाथाय बावहायबो एमफौनि मुलि। बेयाव माने मैखुनावहाय एम्फौ बानायनि थाखाय। एम्फौ अरबाथाय माने थालिरा मोजां जाया नालाय दख्ला दख्लि जायो। बिनि थाखाय माने मुलि सारनाय जायो आरो ओमफ्रायहाय। थालिर फिथाइया ओंखारैनि सिगां सिगां माने। थालिर बिलाइफोरा गाज्रि जानो नागिरो रानलाबायनो नागिरो नालाय। बेनि थाखायनो थालिर बिलाइखौ हाफायनांगौ जायो बे राननाय थालिर बिलाइखौ। हास'यो ओमफ्राय हास'वाबाथाय माने अजन जायो आरो ओमफ्राय थालिराबो साइस जाया।
औ नोंथां बे थालिरखौ थालिर फिथाइखौ बेसेबांसो गोबाव नेनांगौ जायो मोननो थाखाय।
अ बे थालिर फिथाइखौ मोननो थाखाय खमैबो मास मोनथाम मास मोनब्रै।
अ ओ थालिर आबाद मावनायावथ' माबायदि माबायदि खस्थ' खस्थ' मोन जायो।
उ थालिरा बमायायाथ' बुंनो थाङोब्ला जोंनि गोबां ओनसोलाव गोबां खस्थ'आनो। माने थालिर आबादखौ नोङो मावनानै दोनबाल' जाया नालाय थालिर आबादखौ नोङो नेनांगौबो मानो होनोबा जोंनि साइडआवहाय गोबां माने मैदेरनि उफुद्रुब जायो।
दा माने हराव मैदेरखौबो नेनांगौ। आरो बेयावहाय थालिर बिफ बिफां सिङावहाय हाग्राबो दुयो आवदुयो नालाय। हाग्राफोरखौ एवफाय एवसे होनांगौ।
औ।
बेयावनो गोबां खस्थ' मोनो। आं नोंथांनाव मोनसे कुइसन सोंसै औ। ओमफ्राय नोंथांमोननि गामियावलाय जेबो आबाद मावनाय जाया नामा।
जोंनिखिबो मावो।
अ मा-मा रोखोमनि आबाद मावो नोंथांमोनखिजाय।
जोंनिख्रुइबो बांसिन गयानो दं। लेबु-लेबु बागान दं। माइ-माइ गायो जिंखा दैज्लां
अ नोंथांमोननि-नोंथांमोननि गामियावहाय नोंथांमोननि गामियावहाय गय बिफांखौ माबोरै गायो मा रोखोमै।
औ गयखौ जोङो गिबियावनो गय फिथाइखौ जों हायाबो ज जावैना लाग्रोयो।
औ।
जावैना लानायनि उनाव एसे-एसे जौबाथाय बेखौ जोङो गुबुन दाबसे जायगायाव गायस्लायना दोन दोनबावो।
होम।
बेनि उनाव बे थालिर गय बिफाङा जौबाथाय एसे मानसिजों समान गोजौसो जाबाथाय बेखौ जोङो जायगा नायनानै लाइन-लाइन एबा सिरि खालामनानै गायनाय जायो आरो।
औ बे गय जावैनायखौ मोननो थाखाय खै बोसोरसो नेनांगौ जायो?
गय जायोना खमैबो बोसोरसे बोसोरसेफोरानो नांस्लाब नांस्लाबगौ
अ बे गय जावैनायखौ नोंथांमोननि ओनसोलाव डाइरेक्टयै गायो ना बले गायस्लाय गायस्लाय गायनानै गायो?
गाइस्लाय गाइस्लाय गाययो। गायस्लाइ गायस्लाइ गायबा जोंना गयया बिफाङा मोजां जायो ओमफ्राय थाब थाब फिथाइ थायो होननानै बुङो आरो मानसिफ्रा।
अ
बेनिखायनो गायस्लााय गायस्लााय गायनाय जायो।
अ अ दे बिदिबा नोंथां औ।
औ बिदिबा होमबा दोनथ'नोसै नामा नोंथां?
औ दे दे नोंथां दे।
औ